हेल' औ औ खुलुमबाय नोंथां।
नोंथाङा माबोरै दङ?
औ आं दासान्दि मोजाङैनो दंथ'यो औ नोंथाङाबो मोजाङैनो दङब्ला?
मोजाङैनो दङ औ औ। आङो नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां।
औ औ नंगौ।
औ अ नोंथां जौ जौखौहाय माबोरै संनाय जायो नों थाङा मोनथिगौना एसे?
औ औ जोंना आयदाया होमब्ला जौ संनायनि सायाव आरोना? जौखौहाय माबायदिहाय सावनाय
औ नोंथाङा मोनथि थिगौब्ला एसे जा मोनथिगौ आरो ना। बेखौहाय एसे फोरमायनानै होलाय नों थां?
औ औ जौखौथ' जों माने बांसिनैहाय गामि ओनसोलावहाय सावनाय नुयो आरोना । गामि ओनसोलावहाय बांसिन संनाय नुयो । ओ जौ संनो थाखाय जोंहा गिबियावनो मा नांगोन ओ जौनि माइरं नांगोन।
औ नंगौ
जौनि माइरं नांगोन गिबियावहायनो ओ बेनिफ्राय जोंनो नांगोन ओ बाखार।
औ बाखार।
ओ जों ओ जों बाखार होननानै मिथिगो आरो बेनि अनगा आरो मा बुंबावो बेखौ मिथिया बाखार होननानै मिथिगौ औ बे बाखारखौ नंगौ माने ओ बे बाखारखौ बानायनो थाखाय जोंहा मा होनो गोबां माने बिलाइजों बानायनाय जायो आरो ना
औ बेखौबो जोंङो माइरं औ माइरंनिफ्रायबो बानायो आरोना माइरंजोंनो बानायो आरोना जोंङो बेखौ
औ औ औ ओ जोंङो बिबारजोंबो बानायनाय नुनो मोननाय बेखौ
बे ओ एमाव एबा बाखारखौ बा एमावबो बुङो आरो ना सोरबा सोर सोरबा ओ सोरबा सोरबा बाखा खारबो बुङो जियानो जा एमाव आरो एबा बाखारखौ बानायनो थाखाय जोङो गिबियावनो ओ माइरं माइरंखौ देग्रोनांगोन माइ दं आरो ना मायरं सोमना दोननानैहाय बेखौ एसे सोमना दोननानैहाय बे खौ देग्रोनांगोन जोंङो देनानैहाय बेयाव हाय ओ बायदिसिना बिलाइ होनाय जायो आरोना जेरै हाय ओ मो मोखोना बि मोखोना बिलाइ नों थांङा सिनायोना मोखोना बिबारखौ बेनि बिलाय खौहाय जोङो होनाय जायो आरोना आरो ओ खायसे खायसे बेलेग बेलेगबो होयो जां औ बेखौहाय
सोर सोर मा होयो बांसिनाहाय जों नुनो मोनो माने मो
औ नंगौ औ बिबारखौबो होयो बिलाइखौबो होयो आरोना औ बेखौहाय जमानो दे देना लानांगोन बेखौहाय जमा देनानैहाय अ एसे उह जमा माइरंजों देनांगोन आरोना
औ देफानांगौ नामा बे
औ देफानांगौ जमानो माइरंजों आरो बिलाइजोंहाय बिलाइ एबा बिबारजोंहाय दै देफानांगोन आरोना जमानो बिनिफ्राय बेखौहाय एसे ओ दै सारनांगोन एसे दै सारनानैहाय बेखौ सिथुमनाय जायो आरोना सिथुमनानै बेखौ सान्दुंङआवहाय फोरानना दोननाय जायो आरो
औ औ औ बेखौ'थ' गोबाव सम फोरान नांगोन ना?
औ गोबाव सम फोरान नांगोन जेथिया गोरा जाजासिम आरोना औ बेखौहाय फोरानना दोननांगोन ओ बिनिफ्राय बिनि उनावहाय जोङो ओ
औ
माइरं जखा जौगानायनो थाखाय माइरंखौहाय जोङो ओ गिबियावनो संना लानांगोन आरोना
औ औ नंगौ
संनानैहाय बेखौ ओ दिहुननांगोन प्लास्टिक एबा दोनग्रा जि आइजेंखौ ना बेखौहाय दिहुननानै दोननानै ओ बेयावहाय इमावखौ एबा बाहारखौ ओ माबा फोनना होनाय जायो आरोना औ
फोननांगोन बेनि उनावहाय जोंङो बेखौ बाकारखौ फोनखांनायनि उनाव
फोननानैहाय जोंङो माबा अ बेखौहाय जोंङो ओ प्लास्टिक एबा जियाव दोनो आरोना दोनग्रायावहाय बेखौ खौ जमा खालामनानै ओरै दोननांगोन आरो बिनिफ्रायनो बियो जौ महर लालांङो आरो
औ औ नंगौ बेनिफ्राय बेखौ जोंङो खोबनानै दोननानैहाय बेनि उनावहाय जोंङो बेखौनो सोफिननानै आरोना माने बेखौनो संफिन फिननाय जायो जोंङो माने बिदिहाय जोंथ बेखौ गिदिर मोनसे खान्था खान्थाव सोनानै जोंङो बेखौ संनाय जायो बेनि सायावबो आरो खान्था नांबावगोन माने दै दोननानै बेवहाय जोंङो माने बेखौ जायखौ जों जुमाय होनो बेथ माने खफ जानानै ओंखारनाय बायदिसो जायोना जोंहा न आव गफ जानानैसो ओंखारनाय जायो जौआहाय जौ संनायावहाय गोबां बेबायदिनो बे बेफोरबायदि जौ संनायावबो जोबोद खस्थ दंङ माने थाबैनो जाया आरो बेयो माने
औ सम लायो गोबाव एसे औ
बुंनांगौ जाहैबाय जोंहा गोबां माने गिबियावनो नोंङो ओ बेनि मा होनो एमाव बाखार जायखौ बानायो। बेओंखायनो गोबाव सम नांगौ जायो माने गोबां बिबारफोरखौ नायगिरनो गोनां जायो
औ आरो बेखौहाय ओ बिबारफोरखौ नागिर होनानैबो आरो देना देखांनायनि उनावबो बियो गोरा जाजासिम आरो ना सान्दुङाव फोराननानै गोरा जाजासिम गोबाव सम लायो आरोना
औ नंगौ
औ आरो बे ओ बेनो गोबाव समहालागै थांङो से बोसोरालागैबो थायो आरोना
औ जायखौ जों एमाव होनो बेयो गोबाव समहालागै माने दोनजायो आरो
दोनजायो औ नंगौ
ज्रि जाया।
ज्रि जाया औ
मोजाङैनो मोजाङैनो थायो। गाज्रि जाया। बेखौहाय माने जोङो गोबां खस्थ'यैसो बानायनो गोनां जायोथ' माने ओ जोङो जेब्ला बेखौ ओ फोनगोन ओ माने मा होनो जुमाय जुमायाव संनानैहाय जोङो जेब्ला फोनगोन बे समावथ' जोङो बेखौ देग्लिनानैसो सोफोननो गोनां जायोना?
औ देग्लिनानैहाय बेखौ मोजाङै फोननानै होनाय जायो आरो औ औ बेनिफ्राय नोंथां ओ जौआवहाय ओ उम मोनबेसे एमाव एबा बाखोरफोर होनाय जायो नोंथाङा मिथिगौ ना?
औ आंथ' बेफोरबायदि माने मोनथिया माने थ' ओ मा होनो इसिबां माने थरनै थरथाम ओ थरै थरथामावथ' बेफोरबायदि जानो नागिरा माने जेसेबां संगोन
औ नंगौ संनायनि सायावसो सोनारो आरोना
औ संनायनि सायावसो सोनारो माने ओ जेसेबां संगोन एसेबां नो बेखौबो होनो गोनां जागोन।
औ नंगौ बुर ओ बुरजा संबाथाय बुरजा होनांबाय ओ आरो खम संबाथाय खम होनांबाय आरोना बे संनायनि सायावसो
औ औ संनायनि सायावसो सोनारो आरो औ
नोंथांमोननिखिबो ओ नों-नोंथांमोननि ओनसोलावबो सङो ना?
अ जोंनि जाथ माने ने गोबां माने जोंनि बेफोरबायदि जोंनि गामियावथ' सङा माने गुबुन गामियाव सङो आरो जोंनि गामियाव बेफोरबायदि जौ संनाय माने माबा गैया माने गाव माने नखराव लोंनो थाखाय बिसोर सङो आरो
औ एसे इसे सङो आरो ना।
औ औ माने खायफायाथ' माने जौखौ मा माने ओ फाननो थाखायबो
औ औ खायसेया बिदिनो जौ फाननानैनो माने नखरखौ हाय ओ खुंलांनाय बायदि जायो आरोना गैयैफोरा औ।
औ औ ओ जौ संनानैनो खाय फाया नखरखौ सालायलांनो गोनां जायो।
औ नंगौ बेफोरखौ ओ जौ फाननानैनो न'खरनि जा नांगो जानाय मुवा बे जेरैहाय संख्रि, बान्लु, बेफोरखौहाय बाहाय बाय बायो आरोना।
औ औ नंगौ।
औ
माने बेवहायबो गोबां खस्थनि गेजेरजों बेफोरबायदि हाबाखौ मावनो गोनां जायो माने गुबुनाव थाङालासेनो नआवहाय बेखौनो माने संनानै एबा मावनानै बेखौ माने फैसाखौ दिहुननाय जायो आरो रांखौ दिहुननाय जायो नांगौखिनि रांखौ दिहुननो हायो। माने न'आव नांगौ खिनि जानाय जा एसे
औ आरो आरो नोंथांनि बाय दिब्ला बे जौआ आरोना बे जौ लोंनाया मानसिनि थाखाय मोजां ना गाज्रि नोंथां नोंनि नों साननाय बायदिब्ला?
औ आंनि बायदिब्लाथ' बे जौ जौखौ माने ओ माने बेखौ लोङोब्लाथ' माने जोंनि देहाया माने देहाया
गाज्रि जालाङो आरो ना औ बेरामबो जानो हागौ आरो ना?
औ औ माने जोङो एसे गिबियावनो जोंनि एसे लोंग्रोगोन बेनि उनावहाय जोङो माने एसे बांद्राय बांद्राय बांद्रायैनो माने गोबां जालाङो आरो उनावहालागै ओ जायनि जाहोनाव जोंनि देहाया गोबां खस्थ' मोनो
औ खहा जायो
जों औ खहा जायो आरो
औ आंनि थाखायबो आरोना आंनि साननाय बाददिब्ला आरोना नों थां बे जौखौहाय जोङो ओ बांद्राय लोंनोबो नाङा लोंबाबोहाय माने एसे एसेल' लोंनांगौ आरोना बांद्राय लोङोबाथाय जोंनि देहायाव हाय बेरामबो सोरजिनो हागौ सोमजिनो हागौ
औ नंगौ बेनि उनावहाय आरो मा होनो जौखौ लोंबाय थायोब्ला माने जोंनि साननो हानाय सहायनो हानाय गुनाबो एसे
औ गोहोआ खमायलाङो औ सान मोजां साननो हानाय बा बिफोरबायदि खमायलांनाय बायदि मोनो आरोना आङो
खमायलांनायखौ नुनो मोनो
औ आरो बे फारसेथिंबो औ फारसेथिं साननो हानायफोराबो खमायलांनो खमायलाङो आरो फारसेथिं देहायाबो गा जालाङो आरोना लोर
औ औ। नोंगौ नोंगौ।
औ।
नुवा बेफोरबायदिनो गोबां खहा जानायखौ नुनो मोनो आरोना। नां माने जौ लोंनानैहाय। गोबां खहा जानायखौ नुनो मोनो देहानि।
औ अब्ला नोंथां।
औ।
जोंनि समा जानानै फैबाय। दोन्थ'नोस दे नोंथां।
औ औ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम औ औ गोजोनबाय। औ औ।